खुलुमबाय नों अ गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय गिबियावनो।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ अब्ला जोङो दिनै ओ आबाद जोंनि बर'नि आबाद मावनायनि आदब खायदानि सायाव आरो जोङो बेफोरनि सायाव माबायदिहाय आबाद मावनानै फालांगि खालामनानै जों बर' माहारिया सोलिगासिनो दं बे नि सायाव सावरायनसै नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां। औ औ हागोन दे नोंथां।
औ अब्ला आं साव आङो सरासस्रायै फोरमायनानै होग्रोदिनि नामा नोंथां?
औ औ।
जोंना ओरैनो बर'नि गुदि आबाद मावनाय आदब खायदायानो जाबाय जोंना मा गिबियै मोसौजोंसो आरोना मोसौ आरो नांगोल जुंगाल जोंसो जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
अ जोङो बेफोरबायदिजोंनो माने गोदोनि दिनाव माने गोदोनि दिनावथ' जोंना ओरैनो जंगल एबा ओ माबाजोंसो हाग्रा बंग्राजोंसो बुंफबनाय जायगा नङामोन होनबा गोदो। अब्ला बिदिनो जों बर'फोरा गोदो हाग्राफोरखौ साफा सुफा खालामनानै दानस्रां दुस्रां खालामनानै बेवहाय आबाद खालामनाय जायोमोन आरो।
औ।
नङा होमबा बेवहाय मोसौ जों आबाद मावनाय जायोमोन आरोना बिदिनो माने जोंना आबाद मावनाया सोलिगासिनो दंमोन आरोना दानि दिनाव स' जोङो गोबां ओ दावगाबोनाय नुबाय जायनि जाउनाव जोंना मोसौजों हालेवनायखौ जोबोद माने गैयाबो होनजायो जोबोद खम नुनो मोनो आरोना। अब्ला जोंना बे आबादनि सायाव जोङो माबादिहाय बेफार फालांगि खालामनानै स ओ सोलिबोदों होनोब्ला माने जोंना आबाद मावनानै जों जिखिनि माने मा होनो जिखिनि जोंनो सलिलांनो बोसोरसे बा से से जोंना ओरै थ' द' दानाव जोंहा आबाद मावनाय नङा होमबा?
ओमफाय जों द' दानखौ ओ ज'नानै जायो नङा होम बा अबा बिदिनो जोङो बे द' दाननि थाखाय ओ सोलिलांनो थाखाय जोङो मा खालामगोन जोङो थिनानै दोनगोन आरोना एबा बायदिसिना माने बे द' दानाव जोंना बेसेबां ओ ओ माइ एबा बायदिसिना नांगौ जागोन ना बेखौ दोननानै जोङो ब खि आग्लायनाय खिनिखौ फाननानै जोङो रां थाइसे थाइनै रां बुथुमो आरोना। थाइसे थाइनै रां सोलिनो थाखायबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ अब्ला जोङो बे बेबायदियैनो जोंना सोलिबाबोगासिनो आरोना। नाथाय दानि दिनाव माने ओ गोबां माने जौगाबाय आरो ना आबाद मावनायनि खेथ्र'आव। अब्ला नोंथाङा बे गो दा दा बादियाव जोंनि आबादाव माबादि थासारिया सोलिगासिनो दं नोंथाङा फोरमायना होदो। मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंथांनिखो। नोंथांना एसे हेलौ नोंथा खोनादों ना आंनि बुंनायखौ हेल'?
हेल' खोनायाखै नामा नोंथां?
औ दासो मोजां खोनाबाय नोंथां। नोंथांना एसे औ औ खोनादों खोनादों दासो मोजाङै फैबाय सावना नोंथांना।
औ। बिदिनो जोङो जौगानाय होनोब्ला दानि समावहाय जोङो ट्रेक्टर ट्रेक्टर ओंखारबाय जायखौ जोङो हाल एवनायाव बाहायो ओ बे ट्रेक्टरजों जोङो खम सम समावनो जोङो दे सिगांहाय जोंनिया माइ गायनाय समा गोबां तिन माहा दुइ माहाजोंसो जों गायखाङोमोन। नाथाय दानिया जोङो गासैबो थाब थाब गायखाङो आरो माहासेखौनो नाङा जोंनो माइ गायनो थाखाय। जिखुन जाया आबाद मावनो थाखाय जोंनो खम समावनो जोङो खम खस्थ' खम समावनो जों जोङो दानिया माइ ओ जों माइखौ गायखांनानै माइखौबो जोङो आखायजों गायलायनाङा दानिया आरो जोङो ओ मिसिन मेसिनजोंनो गायजायो आरो। बिदिनो जोङो मोन माइआ मोनबाबो जोङो मेसिंजोंनो हानानै ओ हानानै ओ हानानै जोङो माबानाबो लाना फैखा जायो आरो माइखौल' लाना फैजायो। जिगाबा जिगाब माइ माया माइ एक्सट्रा बिदिनो जोङो गोबां समनि गोबां खम समावनो जोङो गोबां खामानि मावबोनो हादों। ओ सिगांथ' जोङो मोसौदो दब्लायसे दब्लायनै लासै लासै औ बिदिनो जों गोबां सम नांगौमोन। बिदिथ' नङा लासै लासै लासै बेव अब्लाबो जोङो अब्लानि समाव बे बेयानो गासैनाबो बेनोमोन नालाय बेबो मोजांमोन ओ मोजां हा फोर मोजां थायोमोन ओ गोबोरखि दानिया जोङो गोबां हासार, पटास, इउरिया बेफोरखौ बाहायो जायनि जाहोनाव जोंनि हाया हामा जालांदों आरो जोंनि ट्रेक्टरजों ओ दुब्लि फिसा फिसाफोरखौहाय एवजाया जोंङो जायनि थाखाय जोङो ओ एवफाजोबनांगोन आलि सालि गासैखौबो जोङो ओ गाफायजोबनानै एवना एवनो होनो गोनां जायो सिगां जोंनो मोसौजोंहाय एवनायाव दब्लायसे दब्लायसे फिसा फिसा जोङो लासै लासै गायोमोन आरो अब्लाना जोंनिया माइआबो मोजां जायोमोन हायाबो मोजाङैनो थायोमोन। दानि समाव दानि समावहाय जोङो खम समाव जोङो खामानिखौहाय जोङो मावखांबाबो जोंनिया ओ ओम हानि जायो आरो हासार सारनायनि जाहोनाव ओ ट्रेक्टरजों एवनायनि जाहोनाव जोंया माइबो गायो जोङो बेखौ हानानैबो लाना फै फैनाय जायो आरो माइखौ। बिदिनो जोङो बेखौल' जोङो बेरखौबो मावो जोङो बेसर खेथि बेखौबो जोङो हायावहाय ओ माबाना लानाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां मैगं थाइगं जेरै लाव, आलु, खुमब्रा बेफोरखौ राङालाव
हा?
थाब मावनानै मावथाबबाय थानांगौ बेखौ फोखांनानै बेखौ बेखिनिखौ आं आवगायनाय मोनदों।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां औ बिदिनो जोङो जोङो दैज्लां सं समावहाय जोङो मैगंनि मैगं ओ खोथाङोब्ला जोङो मैगंखौ जेरै जोङो ओ जोङो दैज्लांनाय मैगंआ जाहैबाय फाथो लेस्रा भेन्दि, राङालाव बेफोरखौ जोङो जिं खा खुमब्रा बेफोरखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै एसे से एनै गायनानै आरो बुरजा गायबाथ' जोङो ओ बेफोरखौ फाननानै गरसे से गरनै रां ओ मोनो आरो बिदिनो जोङो न'आव गायना जानो हाबा थाय जोङो जोंनि देहायाबो मोजाङैनो थायो। जोंनि खस्थ'आ एसे बुर जायो थेवबो जोङो न'आव गायनानै जानो हाबा जोंनि देहाया मोज मोजाङैनो थायो जों हासार होययो मैगं न'आवनो गायनाय जानो मोनबा जों हाथाइ बाजार सकफोराव बायनो थाङोब्ला जोङो बेयाव गोबां हासार होनाय खौसो मोनबोयो जोङो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ ओ देहाया
औ।
बेमार आजाराव ओ गोग्लैना थानो हायो आरो। बिदिनो जोङो लेस्राब फोरखौ फाथोफोरखौ भेन्दिफोरखौ बोरै मावो होनोब्ला जोङो बेखौ भेन्दिखौहाय जोङो हाखौ फार्स्ट आवनो एवग्रोना लाना लानानै एसे जावफ्लेग्रोना लानानै बेखौ जोङो जोंनि जा बिधान थायो बा बायना लाबनाय केटिं बेफोरखौ बायना लाना फैनानैबो जोङो सारना होबानो बे रज'यो आरो। बे भिन्दिया जोबोर मोजां जानो एवनानै फ्राय खालामना जानो जोबोर मोजां। बियो दसेनो देरो आरो हरसेनि गेजेराव ज जेरावनो देरनानै थायो आरो थाबनो बोरायो बेयो। भेन्दिया नंगौना नोंथां। बिदिनो जोङो औ। अ अ भिन्दिखौहाय खाननैसोनि उनाव जोङो बिफांखौ रज'नाय नुगोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ बिबार लानाय नुगोन। बिबारनि उनाव जोङो फि फिथाइखौ मोननो हायो आरो। बिदिनो जों लेस्रा खौबोहाय बिदिनो थिप बानायनानै जोङो एसे आलि रखम दै जायै रखम जोङो गोजौ आलि रखम खालामनानै जोंनि जा बिधान बायना लाबनाय बा न'आवनो थाखानाय बेफोरखौ बेगरफोरखौ एस जे लाइन लाइन लाइन जोङो फोना होबानो जोङो लेस्राखौ बिदिनो रज'नायखौ नुनो मोनो आरो। लेस्रायाबो थिग बिदिनो बिबार लाखांनानै फिथाइ लायो। जोङो बिबार हांबा एसे गो जाहां जों बेयाव जोङो जिंसि सां साङि बेफोरखौबो होनांगौ जायो आरो बिदि जोङो लेस्राखौ बिदिनो मावनाय नुयो जोंनि ओनसोलावहाय। थिक बिदिनो जोंनि दैज्लां आंनि राङालावबो थायो। बिदिनो जिंखा जिंखाफोराबो बिदिनो जोङो लाइन लाइन होननानै जोङो सां होनानै बेयावनो बिबार लाखांनानै थायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो खुन्द्रि, पाथ केरेला बेफोरो गासैबो दैज्लां बोथोर बिदिनो मैगं
औ औ।
बिदिनो जोङो फाथो फाथोखौबो जोङो गोथाङैबो जाजायो आरो। बेखौबो दैज्लाङाव जोङो मै थाखौबो मैथा फाथो बेफोरखौ जोङो बिजौफोरखौ जोङो एवना जायो आरो। मैथाखौबो जोङो नाजों एवनानै जोबोद गोथाव जायो आरो। बिदिनो खैरो
रोम दरम सान्दुं गुसायाव जोङो जानो गोथाव मोनो ना गोथांजों जोबोद गोथाव जायो। बिदिनो जोङो फाथो गोरलैखौबोहाय बिजौखौ जोङो बिलाइखौ नङाबा बिजौखौ जोङो बिदिनो हानानै एवनानै जानाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो जों फाथोखौ गोथाङैबो एवना जायो आरो जेब्ला ज बेखौ जोङो फोरानना दोनगोन बेयो नारजि बिनि महर लायो आरो। जायखौ जोङो नारजि बुङो। बिदिनो जोङो फाथोनि बिफांजों दिरुं बानायनाय नुयो आरो। दिरुं बानायो होननाय खोनानो मोनो। जोङो मैगं थाइगंनि बा
औ।
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोंना समा जाबाय दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे। उन समाव रायज्लायबावनो मोनगोन होनना आसा खालानाय थाबाय नोंथां। गोजोन्थों।
औ औ दे।